अ खोनादों ना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां
अ आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै फैनाय जादो माने आं ओ बिजनेसनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै फैदों आंङो माने जोंङो बर'फोरा न'खर न'खर अमा फिसियो नङा होनबा? बेफोरबायदि बिदिनो अमा फिसिनानै फिसा फिसा फार्म खालामो बेफोरबायदिनो रां आ दायो बेफोरबायदिनो आंङो सानो आरो बेबायदि अमा फिसिनानै ओ मोजां रां आरजिनानै बेफोरबायदिनो न'खर सालायनो ओमफ्राय बेबायदि अमा फिसा फिबा जोंङो न'खराव माबायदि बिदि खालामनांगौ माबायदि फिसिनांगौ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओम
अमा लानांगौआथ' बिदिनो ओ अमा दोननाया एसे बिदि बिजनेसनि थाखाय आरोना। अमा फिनोबा अमाखौ लानांगौ बा जेनेबा जों स्टार्टिंआवहाय अमा दोननाय गन्द्राखो मोजां लुगुरनानै थानां बाय जेनेबा फ्लर्स खिनिया फाका बानायबाय ओमफ्राय इदिनो ससे वाल होननानै बिदि बानायनांगौ आरो ओमफ्राय जो अमाखौ लाबाय मानै माथाम लानानैहाय इदिनो दाना दं आरो दाना गद्रेस होननाय बेखौ फिसा टाइमाव होनानैहाय फेरबाय
औ।
ओमफाय
औ। औ।
खबि लाव बिसिना फोरबो दोङो। होजाया
अ।
खायसे अमाया थाब देरो
औ। औ औ। बेनिफ्राय नोंथाङा खोनादोंना?
ओ खोनादो नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो अमाखौ फिनानै जोङो फिसा आजायोब्ला फिसा आजायनाय समाव जोङो माबायदि दाना होयो बे अमा फिसाखौ जोङो गिबि जानाय समाव माबायदि मोजां देहानिफ्रायनो जों माबादिस जोथोन लाबोनांगौ माद दाना होनांगौ बा मा बेनि ओमफ्राय मा मा मेडिसिन बाहायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आं आं मोनथिनायावथ' जोङो जेनेबा गोरलै जाबाथ' बिमानि गायखेरखोनो है होयो। सप्तासे सप्तानै गाइखेर बे होग्रोबाय। बेनिम ओमफ्राय जोङो स्टार्टिं खालामनो हायोस बिदिनो दाना दं। गद्रेस होनाय सुना लेकाबो दं। गद्रेसखोथ' जों बिख खै इसोरनो होनांगो आरो ओमपाय पालिस दं साफ हर दं।
औ
इखो होनानै गोरलैनिफ्राय इखो हो हो होलांबा इसोरनि ग्रथा एसे ग्रथा थाब बारायो आरो
अ बै गिबि आदार जाजेनन्नाय समाव अमा फिसानो जोङो मा आदारखौ बांसिन बाहायनाय बाहायनाय जायो माने
बै दाना बै गद्रेज सनालिका होननाय दाना मोनो ना अमानि बेखौ होनांगौ आरो स्टार्ट जिङावहाय
अ बेखौ माजों होफागोन बेखौल' होगोन ना माबा दानाफोरजों मिलायनानै होनांगौ जायो?
बेखो गाव गोजानो होनो हायो गोरान आरो ना बेयो गुन्दै गुन्दैसो फिसा नालाय गुन्दै मिहि थायो आरो बेखौ जोङो होनांगौ गोरानैनो होजायो। आरो गिसिबो होजायो जाय गाव जिबायदि होयो बेखो होनानै ओमफाय दै होनांगौ आरो इस सोरनो बहुद बिखौ होयोबा
औ औ बेनिफ्राय जोङोम बे अमाया अमा अमाखौ जोङो जाय जायो फिसा जोनोम जायै समाव जेन ओ प्रेगनेन्सि टाइमाव अमा बिमा खौ जोङो माबायदि जोथ थोन लानांगौ बा उननि समाव फिसा जायोबा जोङो जेबो प्रब्लेम जाया बेफोरबायदिनि माबाफोर मेडिसिन दङ नामा बे अमा बिमानो जोङो होनो हानाय
भिटामिन नांगौ जायो माने दं ओमफ्राय आं नामफोरखौ मिथिजोबा जाहैबाय उम
बेनिफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदिनो अमा लाफेरबायना आ
बिदिनो बुरजा नङाबाबो बिदि फि जों आरो बिदि आयदायावनो
औ जोङो बांसिनै अमा फार्म खालामनानै बेफोरबायदिनो माबायदियै साबसिन जायो अमा फार्मनि सोमोन्दै आं नोंथांनियाव मोनथिनो मोनबाय बेनिफ्राय जोङो अमाखौ माबायदि फेदेरनांगौ माबायदि फिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै मोन थिबाय बेनिफ्राय जोङो अमाखौ लानायनि उनाव जोङो फिसा आजायनाया माबे माबे समाव जोङो फिसा आजाय होनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे मोनथि फिनो हागौमोन नामा जों मा समाव बेखौ फिसा आजाय होनो थाखाय होनो हागोन बेसेबां मासनि उनाव जोङो बेफोरबादि बिमा खालामनो हागोन अमाखौ बेनि सोमोन्दै
ओ उम अ मा थ' बिमा जानो थाखाय मोनबै मोनबानिफ्राय खालामो मालानाव सोरबा सात मास ओमबानिया जों